हेलौ औ हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों औ-औ-औ आङ नोंथां आ? खौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय
औ।
नोंथांजों-नोंथाङा दसे सम दंब्ला राय्लाय जागौमोन नामा?
उम हागोन दे जागोन दे- जागोन दे नोंथां उम।
बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनिसै नामा??
औ जागोन दे बुं-
औ-औ-औ। ओ आं फंनैसो बुंना होग्रोनोसै। दावबायनायनि सोमोन्दै औ। औ।
औ।
अ दावबायनाय होनोब्लाथ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो ओ- दावबायनाय होननानै बुङो ओ -ओ दावबायोब्ला मानसिया माने- गियान मोनो।
ओ-ओ जोंनि भारत हादरखौ गोबां- बायदि रोखोमनि माने- हारि हारिसा दङ नालाय। औ औ माने दखरसे ओ जायगा बार मानो माने जोंनि ओ भारत हादरनि रायलायनाय बा ओ बिसोरनि हारि बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो औ औ बेनिखायनो जोङो ओ जेसेबां हायो जोङो दावबायनांगौ। ओ बैफोर हारि हारिसाफोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि माबोरै थायो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया माबोरै अ बिसोरनि ओमफ्राय हानायखिनिखौ बिसोरनिफ्रायबो माने मोजांखिनिखौ आ द बायनानै माने सोलोंना लानांगौ आरो औ औ औ। दावबायोब्ला थिग बिदिनो नोङो बहुत माने नलेज मोनो बा नोंनि कनफिदेनआ फैयो।
औ
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो नोङो मेन्टेलि माने मोजां मोनो आरो।
औ फ्रि जायो औ।
औ फ्रि जायो औ। ओमफ्राय नोंथाङा इस दे बुंनो हागोन नामा बेनि सा सोमोन्दै दावबायनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां औ।
औ औ दे बुंलाय
दा दावबायनाय होनोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो दाबसे‌ जायगोननि ओमफ्राय गुबुन दाबसे एसे जायगायाव एसे गोजान जायगा दाबसे जायायाव गोजान जायगायाव थां थांनायानो जाबाय दावबायनाय दा हमनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि थानो हायो।
औ हायो हायो औ।
हारसिंनो बेरायहैनाय। नङाब्ला लोगोजों बेरायहैलाय। नङाब्ला फेमिलिजों बेरायहैनाय। आरो नङाब्ला अबेबा कलेज स्कुलफोरनिफ्राय दावबायहैनाय। बेबायदि आरो।
औ।
जेनोब्ला नोङो खाथियावबो दावबायहैनो हागोन। आरो गोजानावबो दावबायनो हायो। आरो आसामनि बाहेरावबो दावबायहैनो हायो। दाव दावबायनाय दावबायहैनो थाखाय गोबां जायगाफोर दं। दा जोङो दावबायहैयोब्ला हमना ला जों मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला। जोङो गिबियावनो। दावबायनायनि थाखाय गोनां जानाय मुवाफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोनांगौ। जेरै हमना ला जेरै जोङो। मोनसे कलेजनिफ्राय थांबाय मोनसे कलेजनिफ्राय स्टुदेन्टफोर थांबाय। टिचार्सफोर थांबाय माखासे बास गंनैसो थांबाय। बेबायदि थांनायाव जोङो। माखासे मुवाफोर लाफानांगौ जाग्रा आदार। दै। बेग साराय। राय। आरिबो जों लांफानांगौ जायो।
औ औ।
ओमफ्राय जेब्ला जोङो थाङो। जेब्ला हमना ला जोङो बे दावबायनो थांबाय मोना जोंहा मोनसे थांखि जोङो थांगोन। हमना ला जोङो। ओ काजिरङायावनो थांबाय होमबा अब्ला जों काजिरङायाव थाङोब्ला जोङो बै काजि ङायाव मोनसे पिकनिक स्पट दं बे का पिकनिक स्पटाव जोङो थांनानै जोङो बे पिकनिक स्पटाव खाना जानो लाहार फाहार खालामहैगोन बेयाव थांनाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि दैमा दैसा दंफां लाइफां दलां बायदि दाउ बायदि जों नुलांनो हागौ आरो जोङो बे काज औ। बेयाव थाङोब्ला जोङो ओ गान्दानि मुरथि बायदि जोङो बेयाव नुयो आरो जेब्ला जोङो बेयाव पिकनिक स्पटआव थानानै जोङो बेनिफ्राय जोङो गारि भारा लानानै जोङो ओ गान्दा बायदिसिना जिब नायहैनो हायो।
औ हायो हायो हायो औ।
दा जों बे जोंनि जोंनि बे काजिरङायाथ' थसे गंनि गान्दानि थाखाय मुंदांखा जों बेखौ नायनानै फैनो हायो आरो औ आरो बेखौ नायनो गोबां गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोर फैयो दा जोङो बिसोरजों सिनायलायनो हायो रायज्लायनो हायो जोङो माखासे गियानखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। आरो बैनि सावगारिफोरखौ जोङो नुबोनानै जोङो जेब्ला न'आव, न'आव फैगोन जोंहा जेनबा जोङो गुबुनफोर फोरमायनो हागोन जों ओरैबायदि थांदोंमोन ओरैबायदि नुदोंमोन ओरैबायदि रायज्लायदोंमोन आरो बेयाव थांनानै जोङो माखासे खन्थाइफोर बा माबा मोन से बिजाब जोङो ओ दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां
हायो हायो औ हायो हायो।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो खाथि खाला बेल' नङा काजिरङा जोंहा बगामाथि दं मानास दं जोंनि जायगायावनो गो बां बेरायनो थाखाय जोंहा नै सखि दारागाव ओरैजाय सरलपारा ओइ क'क्राझार थांबा जोङो देरबिल बायदि जोङो ओरै बाव खुंग्रि बेरायनो गोबां जायगा दं।
दङ दङ
दा जोंहा बेफोराव बेरायहैयोब्ला माखासे जों गियानखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो
हायो हायो
दा नोंथांमोननिखैबो बिदि बेरायनो जायगा दं जानांगौ
औ औ दङ औ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ उम गोसो जायोब्ला माने गुबुन हादरावबो बेरायहैनो हायो मानो गुबुन हादराव माने बै गोदान हादरा बेथ' मोनसे
औ औ औ
औ औ अ दहायसो औ दहायसो जोङो रायज्लायनाय बादि माने जोङो बेरायबाथाय ओ माने गोबां गियान मोनो बा सोलोंनो हायो बेनि मोजांखौ सोलोंनो हायो औ ओ थिग बिदिनो आं नोंथांनो मोनसे
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ माने ओ औ माने बे एगजामपला जाबाय ओ रिसेन्टलि आङो बै भुटान हादराव बेरायहैदोंमोन
औ
अ बेरायहैनो माने ओ आं बिथांमोननि माने बेफोर ओ जे जो बुङोना सिभिक सेन्स औ औ बे सिभिक सेन्सा माने बुहुत मोजां आरो माने औ आ बिथांमोननि ओ जायगाया बुहुत साखोन सिखोन आबा जायगा जायगा डास्टबिन दङ ओमफ्राय नोङो ओ दावराव नोङा ओ ओमफ्राय ओ आ गारि फोरनि पार्किंनि थाखाय नोङो ओ गावबा गाव मोन से बे जों नुयो नालाय ओ माबाफोराव बे डुबाइफोराव बे गावबा गाव पार्क नि पाखिनि थाखाय बे ओ जायगा मोनसे जे सिन बोना दोनखानाय औ ओ थिग बेबायदिनो आरो ओ भुटानावबो बेबायदिनो ओ गारि पार्किनि थाखाय ओ एक्सट्रा मोनसे मोनसे गावबा गाव माने ओ सिन दंखायो आरो बेवहाय पार्किं खालामनांगोन माने औ ओ गुबुन जायगायाव पा-पार्किं खालामबाथाय बेहाय फाइन
औ मोना माने औ
दिनो जोङो औ औ जोङो सोलोंनो हायो बेखौ माने बिदियाव माने ओ नोङो मिथिखायो नालाय जेराव मेरावखौ पार्किं खालामना हाया माने। ओमफ्राय ओ फिर भिरबो जाया बारा।
उम
अ औ ओमफ्राय ओ नों ङो बे रड क्रस खामनायनि बेलायावबो माने जोंनि जे नै जोंनि एरियायावथ नोङो ओ रड क्रस खामनाया नोङो ओ जेरै मेरै क्रस खालामो नालाय औ ओमफ्राय जोङो ओजों थांबो थाङोब्लाथाय नोङो रड क्रस खालामनायाव नोङो जानला मानला खालामनो मोना आरो ना ओ नोङो बे ओ जेब्राब क्रसिं दंङना? औ औ बे नोङो जेब्रा क्रसिं थिंजायहाय पार खालामनांगौ नङाब ब्ला नोङो बै ओ थाखानाय पुलिसफोरजोंनो नोङो माने ओ रायजागोन आरो बा बादा होजागोन आरो औ औ अ बेबायदिनो जों ओ आं सानो आरोना ओम बेफोर ओ भुटान भुटान हादोरा जुदि बेबायदि खालामनो हादोंब्ला ओ जोंनि भारतबर्सआ मानो हाया? आरो ओ बेज जों लोगोसेनो आंनि गोसोआवबो मोनसे साननाय फैयो। जे औ उम। जानो हागौ जोंनिया ओ भारताव सुबुं अनजिमाया बांसिन औ औ बेनि थाखायनो माने ओ ओ मानसिफोरा फिरजानानै बेफोर खौ मेनटेन खालामनो हाया।
आथसा औ।
आं सानो आरो माने मोननै साननाय फैदों आरो आंनाव औ फ्राय ओ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
औ मानि? जोंनाव हेल भुटाननि जोंनि मा होनदोंमोन?
खोनादों दा?
औ मानि सायाव बुंनो होनदोंमोन नोंथां?
ओ बेफोरनि सायाव जेनेबा जोङो ओ भुटनिफ्राय ओ सोलोंनानै लानायखौ जोङो ओ जोंनि इण्डिआव एप्लाइ खालामना हाग हागोनना हाया बेखौ नोंथाङा ओ एसे बुंदो बिनि सोमोन्दै हागोन बा हाया। औ।
जोंनि भुटाननि बायदि जेनबा जोंनाथ
औ
बा हागोन खिन्थु मा-मानिनायासो। दा बिसदा पपुलेसना खम। जोंना बारा आरो जोंना बेसेबा गिदिर। काउन्ट्रि बिसना आरो दखरसेल' हि मालाय हाजो दख्लाबसे लसो। जोंना आरो गिदिरथार। बेयाव बोरै जास्लाबनो थारमाने जोंना सरखारानो बेखौ हायाबा जों आरो मा होननो बेबायदि आरो औ-औ-औ। जोंनि दा लि गोरों गोरा। गेदेर गोलावफ्रासो बे औ। मेेनटेन खालामनांगोन दा जानांगौ बिसिनिबायदि हायोबाथ' जोंनाबो लाबोनांगौ साफ सुथ्रास। साफा खालामनांगौ। डासबिन थानांगौ नंगौ औ। ओइ जारा।
औ-औ।
उम। दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन जायगायाव बेरायबावदोंमोन नामा? जेनबा जोंनि जायगायावनो।
औ आङो बिब्दिनो आं बारा गोजानाव थाङाखै। ओ जोआङो बै ओ सिमेन्सापुरि धेमाजि बे फोर साइद आवहाय बेरायदों आरो औ-औ-औ बे साइदथिं माने ओइ अर। ओहो-ओहो थाङाखै आं दे ओहो थांनाय जायाखै आं सानदों आरो थांनो थांगोन आं सानसे औ। दासिम माने
उम-उम दे बिदिब्ला नोंथा जोंना समा जाबायमोन नोंथां। औ ओ बिदिब्ला नो गोजोनना थाबाय नोंथां औ-औ दे औ।